हेलौ
खोनादों ना?
खोनादों।
ओ बिदिबा जोङो मा टपिकनि सायाव सावरायनो दायो? जेनेबा ओ बैसागुनि सायावबो सावरायजागोन जाहा।
सावरायजायो।
ओ बिदिबा आंनो जागायग्रोनोसै ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बैसागुखौ ओ बर'नि मा होनो आमाय थुख्ल' इदिबो बुंनाय जायोना जोङो जेनेबा बिजाबफोर फरायब्ला फरायब्लाथाय मोनो बैसागुआ बर'नि आमाय थुख ख्ल' बेफोरबायदि होनलायलायनाय। जोंहाथ' ओ बैसागुआ बर'नि सेथि फोरबो होननानै बुंनांगोन आरो उम सेथि फोरबोआनो आरो बर बर'फोरनि ओमफाय बैसागु स समावथ' जोंना बयबो ओ बैसागु सफैब्लाथाय बिदिनो ओ रंजा-बाजा खालामो संक्रान्ति खालिथ' जोंना मोसौ थुखैनाय मानाय बेफोरबायदि जायो ओमफाय ओ गलिफ्रावबो फुजा होनानै होनाय जायो आरो ओमफ्रायो ओ मा होनो बेखौ दैमा दैसाफ्राव बिदिनो मोसौफोरखौ लांनानै थुखैयो ओमफ्रायो लाव फान्थावफोरजो लाव फान्थावफोरजों खुबैयो ओमफाय मालाबो गानहोयो हांगारफोर बे हांगार जों फोथा होयो बिदि खालामो आरो ओमफाय नोंसोरनिथिंजाय बिदि खालामो ना खालामा?
जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो खालामो। ओ बैसाग दाननि मा होनगोन बेखौ बैसागथ' नङा। जेनेबा बैसाग दाननि सिगांनि मा मा दान होनगोन बेखौ? सैथ्र' दाननि जोबथा बथा सान। बे सानखालिहाय मोसौखो थुखैनाय जायो। जाय खाथ्रि बिबारफोरजोंबो बायदिसिना इदिनो साजायनायबो जायो दिग ओ दिग्लि बिलाइजोंबो सुनाय जायो। उम बिथिं लाव, लाव होयो फान्थाव होयो बेफोरजों खुबैनाय जायो ओमफाय दै दै सा मोनसेयावहाय लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो जोंनिथिंबो। आमफ्राय बेबायदिनो बे खालि मानसि ओ मोसौनि बैसागु जालायबाय अखानायै आरो मानसिनि बैसागु जालायबाय। मानसिनि बैसागुखालि बेबायदिनो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो गावजों गाव बैसागुनि सेथि बैसागुनि सेथि सान हिसाबै जेनेबा मानसिफोरा गावजों गाव सनमान लालायनायखौ नुयो।
औ
बेबायदिनो मैसागुखौ फालियो ओमफ्राय आरो बर'नि मा होनगोन बेखौ जुमायखौ
औ
बर'नि मा होनगोन! हारि मा होनगोन बेखौ हारिमुवारिबो होनजासिगोन नामा!
औ
जुमायबो लोंनाय जायो बिदिनो मोसायो दामो
औ
खाम सिफुंजों दामनानै मोसायो, रंजायो बेबायदिनो बे सानसे सानथामसोआ सानब्रैसोआ बेबायदिनो गामि गामि मोसानायखौ जों नुनो मोनो। आमफ्राय नोंसिनिखै बेबायदि रंजानायखौ नुनो मोनो ना मोना?
ओ जोंनिथिंबो जायो बिदिनो ।ओ जों बे माबायावथ' मा होनो बैसागुआवथ' से थारिखावथ' जोंना बिदिनो मन्दिर जेनेबा रायजोनि थानसालिफोरावहाय बिदिनो फुजाफोर होनाय जाबाय, फुजा होनानै न'आवबो होयो ओमफ्राय गामिनि बिदि थानसालिफोरावबो होयो ओमफ्राय होनानै होसिगोन आरो ओमफ्रायो होनानै बिदिनो बे खालिनो माने फोरबोजोबखांनानै उन्दैया गेदेरफोरखौ खुलुमबाय गेदेरफ्रा उन्दैनो अननाय जासिबाय बेफोरबायदि जायो आरो। आमफ्रायो बिदि जानानै उनावहाय बिदि थांखांबाय आमफ्राय अखानायैनिफ्राय बैसागुनि नै थारिखनिफ्राय माने मोसानायफ्रा जायोआरो, जोंनियावबो बिदिनो गामियाव मा होनो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गासैबो मोसायो आमफ्राय बेलेग गामि फोरावहाय बिदि ओ सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला आलदा बोराय बुरैफ्रा बोराय बुरै आलदा आरो गथ' गथायाइफ्रा गथ' गथायाइ आलदा बिदि मोसायोना जोंनियाव माने गामियावहाय बांद्राय जोंनि गामियाव बांद्राय बिदि सेंग्रा सिख्लाफोर बांद्राय गैया हिसाबै जोंनिया बोराय बुरि आरो सेंग्रा सिख्ला गासिबो माने जयै ओंखारो आरो मोसानो खाम सिफुं लानानै बिदि मोसायो ओमफ्राय जोंनिया सानथामसोसिम मोसाबाय थायो आरो सानथामसोआ मोसा मोसासिगोन मोसानानै उनावहाय ओ जोंनिया बिदि मोसाखांनानै मोसानानै मोननाय रां बा बिदि फैसा माइरं बायदिफोरखौहाय माने जोंना खाना जायो आरो बैसागुआव
ओम
नोंसिनियावहाय बिदि जानाय हुदाफोर दंना गैया?
जोंनावबो बेबायदिनो जानाय हुदा दङ जेरै बेखौ बर'नि रावाव गुबै रावआवहाय लावखार ओंखाम जानायबो बुङो नङा होमबा ओमफ्राय बे लावखार ओंखाम जानायाव गासैबो रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै ज' ज' ओंखारलायनानै बेबायदि मावनाय मावनानै दांनानै गावबा गाव रायजोनि हिसाबै गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै मावनानै बोथिसे ओंखामखौ जायो लावखार ओंखामखौ जानाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो गथ'फोर एक्सट्रा ओंखारनाय जेनेबा आलादायै ओंखारनाय मोसानायफोरखौ गावसोर गाव गावजों गावनो फैसाखौ हिसाब बिदिनो खालामलायनानै बिसोरबो लावखार ओंखाम जायो आरो गिदिरफ्राबो जेनेबा आलादा ओंखारनाय बिहामजो बिहामजो हान्जाफ्राबो बेबायदिनो फैसा जा एसे रां मोनो जेरेबा मागिनानै मोननाय फैसाफोरखौ बेबायदिनो खायसेया संख्रि संख्रिनिबो बेबायदिनो बोसोर गिदि गिदिंजासे संख्रिबो बायनानै लायो। थ' बेबायदिनो बोसोर गिदिंलाय जाासे बेबायदिनो सहाय मोनो आरोखि बैसागु बोथोर जा आर जानायनिफ्राय आरो रां जा एसे रां मोनो बेफोरो बेबायदिनो मिनि खुसियै जा एसे गरसे गरनै मोनो बेजोंनो नांगौखिनिखौ बुंनो हानाय बायदि करस खालामनाय जायो आरो थेवबो बेबायदिनो बैसागु बोथोरखौ रंजानाय जायो जोंनिथिंजाय
औ
थ' बेबायदि संख्रि जोंनि बायदि जोंनि गामिनि बायदि संख्रि बायलायनाय बायदि नोंसिनि गामियाव माबाफोरबायदि रांजों जेनेबा संख्रिल' नङा जेनेबा गामिनि जा फैसा मागिनानै मोननाय रां आ माबानानै मोननाय। मागिनानै मोननाय बे-बेजों माबा मोनसे दामजुफोरबाबो जेफोरबाबो बायो नामा?
औ ओ जोंनियाबो माने सिगाङो आरो आं जोंनि एसे उन्दै उन्दै समफ्रावहाय बिदि गामियाव बिदि मोसानायनि फैसा मोननाय बिदिफोरजोंहाय माने संख्रि बायदिसिना बिदि बायनानै रायजोआवनो बुरजा बायनानै न'खर न'खर रान्ना हरनाय बेफोरबायदिखौ नुयोमोन आरो। ओमफ्राय दाबाथ' जोङानियाव। बिदि बांद्राय नुलिया ओमफ्राय बे एबार बोसोरनैखौ आरो जोंनिया गामियावहाय थानसालि गोदान लुगासिनो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय बाहायनो थाखाय माने बे फैसाफोरखौ माने खावसे जानानै खावसे बेखौ दोननाय जादों आरो बिदि बेयाव बाहायनो थाखाय दोनदों
उम
बिनिफ्राय ओ माने गोदोनि आरो दानि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनोना दानि आरो गोदोनियाव गोदोथ' माने गोदोनि बैस बैसागुआवथ खुगा मेथाइ बा गोदोनि खुगा मेथाइफोरखौ ओ खननानै गोबां मोसानाय बिदि जायोमोन माने आथिखालावथ' माने बबेबा बबेबा जायगाफ्राव ओ मा होनो बिदि खाम सिफुंजों मोसानायफोरखौ बांद्राय नुला आरो । माने माबा बुक्सफोर दामनानै मो मोसानाय बेफोरबायदिखौसो नुसै आरो बांसिन नोंसोरनिथिंजायबो बिदि बक्सफोर दामनानै मोसानाय बा मानाय बेफोरबायदिखौ नुयो नामा?
जोंनि बिथिं जाय जोंनि जों बे जायगाथिं थ' बारा बेबायदि ओ केेसेटजों दामनाय एखेसे जों दामना मोसानाय आरो बिदिनो ओ जायखिजाया बे साउन्ड सिस्टेम जोलों मोसानायफोरखौ बांद्राय नुनो मोना। खिन्थु जोंनिथिंजाय सिगां समावहाय जेरैबायदि आब्रुथिै आबथि आब्रुथि गैयै जेनेबा खिसजों दामनानै मोसानाय हौवाया हिनजाव जानानै मोसानाय हिनजावा हौवा जानानै मोसानाय जा बेफोरबायायदि थासारिखौ दा बारा बा बांद्राय नुनो मोनलिया दाज नाथाय गुबुन जायगायावहाय बेफोरबायदि मोसानाय मुसुरनायखौ जों दाबो नुनो मोनो आरो । खिन्थु नाथ बेबायदि बा आब्रुथि गोनां बायदि बिदि नुवा आरो । जों जोंनिथिंज बेबायदि दामनानै मोसानाय आरो जा हौवाया हिनजाव जानानै मोसानाय बेफोरबायदि नुनो मोनला आरो
औ ।
दा बेबायदि ओ मोसानायाव बैसागु मोसानायाव जेरै हौवाया हिनजाव जानानै मोसायो बेबायदि नोंसनिथिंबो दङ नामा?
बिदि जोंनिथिंजायथ' बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनला आरो दायो माने ओ जोंनिथिंजाय नुनाय जाया आरो बिदिखौ । ओमफ्राय दाथ' नै गोदो आरो दानिजों नायोब्ला रुजुनानै गोदोनि समावथ' जोंना बिदि स्टेज प्रग्रामफोरबो नुनो मोननाय जायामोन ना नाथाय आथिखालावथ' जोंहा बिदि गोबां स्टेज प्रग्रामफोर खालामनायफोरखौबो नुनो मोननाय जासै आरो। जौस्रांवबो जायगा मोनबाय होननायसिन आरोना जोंना बैसागुखौ ।
मिथिनोम मोननाय जाबाय मुंदांखासिन जाबाय ।
औ औ
थ' अब्ला बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानो जा
औ जागोन दे ।